हेल खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
हेल।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
दायो आं ओरैनो दं नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
ओं।
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिनो दंब्ला जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला बर'फोरनि रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। बैसागु होनोब्लाथ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ।
ओं मिथिगौ।
नोंथां। औ अब्ला दे नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै औ अब्ला दे नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
ओ बैसागु बुंब्लाथ गुबैयै जोङो गोदो गोदाय आबै आबौ मोननै समनिफ्रायनो रंजाबोनाय मोनसे रंजालि बैसागु। बे बैसागुआ दैज्लां बोथोरनि सिगां जायो आरो।
औ।
गोदान बोसोरखौ बरायनाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनाय।
औ।
दुखु दाहाखौ बावगारनानै रंजानाय आरो ओमफायो नांलाय खमलाय दंबा बेफोरखौ बावगारनानै गोरोबफिननाय।
औ।
बेफोरनो आरो ओमफायो जों रंजालि बैसागुआवहाय मोसायो इदिनो ज' ज'नो। खाम सिफुं जथाा सेरजाफोर लानानै।
औ नोंगौ नोंथा।
बोराय बु बुरि ग गथ' गथाय गासै बो
औ।
समाव दुखुखौ बावगारनाय सुखुखौ जेनेबा लानानै रंजा हानाय
औ। नोंगौ नोंथां।
हिंसा-हिंसि गैया आरो।
औ। औ।
जोंनिथिंजाय फ्रा
औ।
मानो होनजायो।
औ।
देलि बैसागुआ।
औ।
दाबो एसे गोग्गोमैनो मोसायो।
औ।
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि गामियावहाय रंजालि बैसागुखौ बैसागुआ गोदोनि आरो दानि फारागफोर दंबाय बायो नामा?
औ खिन्थानो हागोन नोंथां ओ बैसागु होनोब्ला थ' जों गासिबो औ।
फोरमायहरदो।
औ हागोन नोंथां ओ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोङो बेखौ फालिबोनाय मोनसे बर'नि फोरबो नङा होनबा ओ बर'नि एंगार हायि मोनसे रंजालि बैसागु बियो जोंनि नङा होनबा नोंथां?
ओं।
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हो। औ ओ गोदोनिफ फाय लानानैहायो दासिमावहायो जोंनि बैसागु फालिनाया दासिमबो ओ सोलायाखै मानो होनबा गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं
ओं।
दामनानैनो जोङो रंजानाय जायो गेदेर उन्दै बोराइ बुरि ओ गासिबो ज' जानानै जोङो बैसागु रंजानाय जायो आरो गोदोनि बायदि दासिमबो ओ आथिखालावबो जोङो गोबां जायगायावहायो सोलायनाय नुदों बैसागु ओ फोरबो फालिनायखौ बिदिनो दानि मुगाजों गोरोबनानै जेरै ओ मबाइल फोरजोंहाय दामनानै मोसायो बेफोरबायदि मो जायो नाथाय जोंनि मियावहायो ओ दासिमबो गोदोनि बायदि खुगा मेथाइ ओ बिनिफ्रायो‌ खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बेफोरखौ दामनानैनो जोङो गासिबो गेदेर उन्दै बोराय बुरि जेसेबां दङ। जोङो ओ गोदोनि मुगानिजोंनो जोङो उ दासिमबो मोसानाय बा रंजानायखौ जोङो फालिनाय जायो आरो जोंनि गामियाव।
ओं।
औ बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुनि ओ से बैसागुनि से अक्ट' खालारनि सिगाङावहायो। जोङो ओ मोसौ थुखैनाय जायो। ओ बैसागु जायैनि सानसे स सिगां जों मोसौ थुखैनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बे दिन खालि मोसौ थुखैनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जानानै जोङो गोखा गोखै मैगं एक्स' एकथालायनो जेनेबा गोदोनिफ्राय मानिनाय आरो बेफोर जोङो गोबां मे मैगफोरखौनो बुथुमनानै जोङो ओ संनाय जायो जेरै अमा बेदरफोरजोंहाय जोङो फुंखा जानाय बिदि होनो आरो बेखौ जोङो जानाय जायो ओ बियो मोनसे ओ बर'निनो नेम होननांसिगोन नङा होनबा नोंथां?
नंगौ ओं नोंथां
औ बियो गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय ओ आथिखालसिमबो बियो सोलिगासिनो ओ जोङो बि दि जानाय जायो आरो फुंखा जानाय बिनि ओ नेक्स्ट देखालि जोंना बैसागुनि सेथि दिन जायो बेदिन खालि बे ओ दिनखालिनिफ्राय जोङो मो सानो रंजानो ओंखारनाय जायो आरो गासिबो ज' ज'नो बिनि न'खर बिनि न'ख खर बयबो ज' ज' जालनानै उनदैया उनदैफोर ओ गेदेरा गेदेरफोर बेफोरबायदि जानानै जोङो न'खर न'खर ओ रं जालि बैसागुखौहायो मागि हैैनाय बा मोसाहैनाय बिदि जायो आरो
ओं
औ जोंना न'खर न'खर हाबोब्ला एसे खेन्दा खेन्दा हरनाय जायो आरो बिदिनो जिखिनि मोनो जोङो बेफोरजोंनो जोङो जोङो गामिनि ज'नो बैसागु जोबोब्ला अब्ला जोङो गासिबो ज'नो माबा मोनसे बेदर फिसा बेफोरबायदि जानाय जायो आरो जोंनि आ जोंनि गामियावहाय
ओं
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथांमोननि गामियावहाय बा ओनसोलावहाय माबायदि बैसागु फोर्बो फालिनाय जायो
औ हागोन
औ
थारैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनाबो नोंसिनि बायदियानो जेनेबा फासावहाय मोसौ बैसागु होनो ओइदिनखालि मोसौखौ थुखैयो बिदिनो सोरबा सबाय गोरानफोर एवनानै मोसौनो जाहोयो मोसौखौ थु खैयो माला गानहोयो थाव
औ औ
खालि मोसौखौ बुनाय जाया आरो बाय अखानायै फ्राय मानसि बैसागु होनो। बेखौ फालियो आथिखालावथ' थारमाने खाम, सिफुं, जथाजों मोस सानाया एसे खम जानो हमबाय। खन्द खन्द खाम सि खन्द' खन्द' जों नुसै खाम सिफुं जथाजों मोसानायखौ। आजिखालिथ' देग ओं खारबाय नालाय बक्स फोर ओंखारबाय नालाय बेफोरनि थाख खाय आरो गामिफ्रावबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा खम जाबायना गोजान गोजानावहाय थाहैजोबो नालाय। फरायनो ओमफ्रायो बांसिनानो फैया नालाय।
औ
थेवबो जोंनि गामियावहाय खाम सिफुं जथाजोंनो मोसानाय जादों आरो
औ
बर'नि हारिमु हिसाबै लाखिनाय जादों आरो बेफोरजोंनो मोसानानै।
अब्ला नोंथांमोननि गामियावबो गोदोनि बायदिनो सोलिदों आरोना बैसागु रंजानाया।
औ सोलिदों
औ अ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन।
जे बैसागुनि सोमोन्दै बा बैसागुआव जोङो माबायदि फांसन मेला बेफोरबायदि जायो बा नोंसिनि गामि बा ओनसोलावहाय बैसागु ओ फोरबोखौ जोंङो लाखिनानै बेफोराव फानस मेला बेफोरबायदि खुङो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन। थारैनो बुंनो थां ङोब्ला बैसागुआवहाय एसेसे फैसा माइरं हरनाय जायो आरोना। ओमफ्रायो बेखौहाय माइरंआ बुर जा माइरंखौ एसे फाननानै जानो थाखाय एसे दोनो पिकनिकफोर जानो थाखाय ओमफ्रायो फैसाफोर खौ एसे दोननाय जायो
औ।
बैसागु जोबखांनायनि उनावहाय मोनसे फिसा गामिनिनो मेला खुंनाय जायो नालाय।
औ।
बाहायनो थाखाय
औ।
बारनायबो होयो नालाय बे मेलायावहाय बेफोरबायदि
औ।
नों थां। नोंथांनिसिम बैसागु बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनो मोननानै एसे गोजोननाय मोनदों।
औ। औ।
उननि समावबो बिदिनो
औ।
सावरायनो मोनबावगोन।
औ। अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बैसागु औ बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांजों गोबां मिथिनो मोनबाय बा जोङो गोबां सावरायबाय नङा होनबा नोंथां?
ओं नोंथांनिसिमबो।
औ औ अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ दे।